औ
खोनादोंना नोंथां
औ खोनादों नोंथां
औ दा नोंथांनो फन हरनि जाहोनानो जाबाय जों मोनसे आयदानि सायाव सावरायनो नागिरदोंमोन
औ नोंथां सावरायगोन औ नोंथां हागोन हागोन
दा जोंना आयदायानो जाबाय हा जोङो से औ माबायदि आबाद मावनो हायो एबा माबायदि हानांगौ बिदिनो बायदि बायदि
नों दा फोरमायनै होनो हागोन एसे
औ हागोन नोंथां हा होनोब्लाथ जोंहा जि बुहुमाव थानाय जिब जुनार दंफां लाइफां जिखिनि जिब जिउगोनां दै बार बिनि सायावनो जि जिउ राहा जिउ खुंनानै थानाय बेखौनो हा बुंनाय जायो लोगोसे जोंहा हा हागि बेंनाय बिनि बागै ससे बुंनो नागिरद आङो हागिर बेंनायनि बागै जोंहा हा गिब्रेगनाया ओरैबायदि जायो जाय जेराव बुहुमाव थानाय मानसि एबा सुबुं माहारिया जानलामेनला दखान फाहारनि जि गावनि जिउ खुंनाय राहानि जि बेलायाव बाहायनाय मुवा बेसाद बायदि प्लास्टिक गाज्रि मुवा गेसेव गो गुफोन बेफोरखौ हायाव गारनानै दोनबा हाया गेब्रें जायो लोगोसेनो जोंहा दैबाना फैयोब्लाबो दैबाना फैनानै जे हाखौ खुरखानाय बेबो गेब्रेेंनाय जायो लोगोसे हाया गोबां रोखोमनि दं बबेबा जायगायाव हाया हामा माथा बबेबा जायगायाव हाया बालासिया बबेबा जायगायाव आरो हाया गोसोम बबेबा जायगायाव आरो हाया गोजा लोगोसेनो जोंहा ओ गुफुरबो नुनो मोनो गुफुर आरो गोमोबो नुनो मोनो औ ओ मोनथिनाय बादिब्ला जोंहा हानिफ्रायनो जि सिमेन्ट अन्थाइ बेफोर आरिया जायो बे सिमेन्ट अन्थाइ जोङो जोंनि सुबुं माहारिनि जिउ खुंनायनि राहायाव बेफोरखौ बाहायनाय जायो
औ
नोंथाङा फंनैसो ओरैनो बिनि सोमोन्दै आरो माबा मोनथिबावगोन नामा
औ मिथिगौ दा जोंना गासैबो मिथिखायो जे बुहुमाव हाया थामजि खोन्दोल' जौसे खोन्दोआव स्निजि खोन्दोआनो जोंना दै
औ
दा जोङो बै थामजि खोन्दो हायाव जोङो थायो आरो
औ
दा जोङो थायो बेयावथ' जोंङ आबाद मावनानै जाखायो आरो जोङो बै हा सिंनिफ्राय जोङो माखासे फननि बुस बेसादफोरखौ मोननो हायो जेरै खैला
औ
हा सिंनिफ्राय मोननाय जायो आरो दा खैलाखौ जों खैलाखौ माबदि मोनो होनोमबा जोङो हाखौ सिङाव जावै जावै बै हा सि सिंथाराव दैफोरखौ मोननाय जायो खैलाफोरखौ आरो जे पेट्रल पेट्रलियाम बेफोरखौ बख'नो थाखायथ' गोबां दानि जुगाव मिसिनफोर दं बेफोरजों बख'नाय जायो आरो दा जोंहा आबाद मावनो थाखायबो गुबुन गुबुन रोखोमनि हानांगौ जायो दा जोंहा आलु गायनो थाखायब्लाबो जोङो एसे बाला गोनां एबा बालासिया हा नांगौ जायो
औ
जोंनो माइ गायनो थाखाय जोङो हाखौ हाब्रु खामग्रोनांगौ जयो बिनो आबाद मावनो थाखाय जोङो हा जे दै गैयि जायगा बैफोराव जों गोरान आबाद मावनो हायो
औ
दा हायावबो बिदि थायो जे हासार गोनां हासार गैयै थायो जोङो हासार गोनां हाखौ बांसिन हाजो खाथिनि जायगा एबा हाजो एरिया जायगा बेफोराव मोननाय जायो आरो
औ औ
बैफोराव आबाद मावबो आबादफोरा बांसिन जायो नाथाय दानि जुगाव हासार गैयि हायाबो गोबोरखि हासार एबा आर्टिफिसियेल बानायनाय हासार इवरिया बेफोरखौ होनानै जोङो आबादखौ मोजां रोखोमै जाहोनो हायो आरो सिङाव दै थायो होनना जों गासैबो मिथिगौ जे हा थायो बिनि सिङांव जों जावलांबाय थाबा बेखौ अन्थाइ मोननो हायो बिदिनो जावलांबाय थाबा जों बिनि सायावायो आरो
औ
दा नोंथांङा माबाफोर मिथिबावगोन नामा हानि बागै
हा होनोब्ला जोंना गोबांङानो बुंसलांखांबाय जोंहा जि हा मण्डल बे हा मणडलाव गोबांङानो बिथिंनि जिउ जिब जुनार बायदिसिना गासै बिफां लाइफ्रानो थांनानै थायो हासायाव जोंहा जे हानि सायावनो दैबो थायो आरो हानि सिङांवबो दै थायो बियो थार आरो लोगोसेनो जोंहा हानि सिगाङांवबो खनि मुवा मोनो नाथाय हानि सायावबो खनि खनिमुवा मोनो बेयो मोनसे हानि सायाव खनि मुवा मोननायफोरा जाहैबाय जोंहा जि जिब जुनार बे जिब जुनारफोरनि हाथाइ गं बायदिसिना आरो लोगोसे दंफां लाइफां बेसेन गोसा दंफां बफां लाइफां लोगोसे बिदिनो गोबां मुवा बेसाद जेरै अन्थाइ बाला सिमेन्ट बेफोरबायदिया हानि सायाव मोननाय खनिमुवा आरोना आरो नोंथांङा बुंनो ह बुंलांखाबाय दानि जि हानि सिङांव मोननाय खनि मुवाफोरखौ लोगोसेनो जों जि दैमाना हानि सायाव थानाय दैमा बे दैमानि सेरफां सेरफांङावबो जोंहा गोबां रोखोमनि आबाद मावनाय जायो बालासि सिया सेरफांफोराव बिदिनो गोबां सुबुंङानो बे हायाव आबाद मावनानै जिउ राहा जायो लोगोसेनो दैमा गाथोनफोरावबो हानिसायाव थानाय दैमा गाथोनफोरावबो जि ना हमनाय दावबायारि गिदिंनाय बेफोर आरि बेजोंबो जिउ रावाहा खुंनानै थानो हायो आरो
दा नोंथांङा हागे बेोंनायखौ माबोरै होबथानो हायो बेनि सोमोन्दै एसे बुंनो हागोन नामा
औ हागोन हा गिब्रोंनायखौ होबथानो थाखाय जोंहा जि सुबुं माहारिया गावनि जिउहा खुंनायाव बाहायनाय मुवा बेसाद प्लास्टिक जि सेवनो रोंङि बेसाद मुवा बेसादफोरखौ जि जानला मोनला जायगायावनो गारवा लासिनो थुब्रासे एबा मोनसे जायगायाव ज' गारनानै दोनोब्ला मोजां लोगोसेनो जोंहा दैबाना जि दैबाना खुरखानाय बे दैबाना खुरखानायखौबो बान्दो होनानै जे होबथानाय हा गिब्रेंनायखौ जोंहा हा होनोब्ला आरो हानि सिङांव मोनसे जाथाय जायो जि खैफोद जायो बे खैफोदानो जादों जि माब्लाबा अर्गेन बेफ्रुनाय आरो माब्लाबा बांग्रि मावनाय बे जाब्रबथाया जानानै हा गावस्रायो बेजोंनो हा गेब्रेंनायाबो जायो जोंहा जि लाभा बिफ्रुनानै हा सिंनिफ्राय लाबा बेफ्रुनानै बे जायगायाव हाजो ओंखारनायखौ नुनो मोनो हानि फाय
दा जोङो हा गेब्रेंनायखौ माबोरै होबथानो हायो नोंथाङा बुंलांखाबाय बाय
औ
दा जोङो बैफोर प्लास्टिकफोरखौ जे गुबुन गुबुन हादोराव जों नुनो मोनो जे बिसोरनि प्लास्टिक एबा प्लास्टिकफोरखौ जे सरखारनिफ्राय गारिजों लांनो फैयो आरोना लांनानै बैफोरखौ मोनसे फेक्ट्रि बायदि थायो जाय फेक्ट्रियाव बैफोर प्लास्टिकखौ जे दिस्ट्रय खालामो आरो सावो आरो बैजों बिसोरो मोब्लिब एबा कारेन्ट दिहुननो हायो आरो
औ
हाद्र बेफो बेफोरो गोबां खम आरो बिनि थाखायनो जोङो जे प्लास्टिकफोरखौ जेराव मेराव जानला मोनला गारना दोननाय नुनो मोनो आरो आरो लो से हा गेब्रेंनायखौ होबथानोबा जो जोङो सनि आबाद फोर आर्टिफिसियेल रासायनारि हासार जे इउरिया बैफोरखौ जों खम खालामनांगोन इउ बेयो मुलि बैफोरखौ खम खालामबाबो जोंनि हा गेब्रेंनाया होबथागोन आरो नङाब्ला बैफोरखौ बाहायबाय ब्ला जे हायाव सानसे समाव आबाद जायि बेफोरबायदि जाथाय जागोन आरो
औ
दा नोंथांजों सावरायनो मोननानै जोबोद गोजोननाय मोनबाय
औ नोंथांनिसिमबो गोजोननाय थाबाय नोंथां उनफोराव लोगो मोनलायसिगोन
औ दा जोंना समावबो जासिगोन दोन्थ'लायनोसै नामा नोंथां
औ जागोन नोंथां